उम फुंबिलिनि गोजोम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय। नोंथाङा
औ गोजोन फुंबिलि औ फ्रियैनो दंथ'यो।
अ नोंथाङा फ्रि नोंथाङा फ्रि दङबा माने आंङो ओ गाननाय जोमनायनि सायाव नोंथांजों सावरायनो होननानै सानदोंमोन। जोंङो मा मा रोखोमनि गानो मा बायदि बायदि गानो बेफोरनि सोमोन्दै
दे सावरायनायसाय नोंथाङा।
ओ माने जोंङो गाननाय जोमनाय होनोब्लाथ' जोंहा गोबां खोमनि गाननाय जोमनाय दं। माने जोंङो गोजां बोथोराव गोबां गोजां गोजां बोथोराव गाननाया आलादा। गोलोम बोथोराव गाननाया आलादा बोथोरजों लोगो माने जोंनि जिनि गाननाय जोमनाय माबाफोरा एसे जुदा जुदा जायो नङा होनबा आरो गुबुन गुबुन ब सुबुंफोरा माने गुबुन गुबुन रोखोमनि सुबुंफोरा गुबुन गुबुन ओ रोखोमनि गाननाय जोमनाय गानो बेफोरनि मादाव माने जों
जोंङो मा गानो बांसिनै दख'नाखौ जों गाननाय नुनो मोनो। नङा होनबा?
औ नोंथां औ
बिनि उन बिनि अनगायै माने जोंङो दख'नाखौ जेबोला जोंङो एसे ए गिदिर जायो बेनि उननिफ्रायसो गाननाय नुनो मोनो। बिनि सिगांथ' जोंङो माने दानि जुगाव गस्लाफोरखौ गस्लाफोर बा ओ मरदान मुगानि बांसिन गाननाय जोमनायखौ नुनो मोनो आरो हौवाफोरनि गाननाया जुदा आरो आइजोफोरनि गान्नाया जुदा नङा होनबा? हौवाफोरा माने ओ जोंनिया गामसा धुथि लंपेन्ट बा बेनेन बा टि सार्ट बा बायदि रोखोमनि गानग्रा हाफ पेन्ट सशर्ट पेन्ट बायदि बायदिखौ हौवाफोरखौ माने जों गान्नाय नुयो लं सार्ट बायदि बायदि ओमफ्राय बिनि मादाव जों गथ' फोरखौबो हौवाफोरनि गाननाया एसे जुदा जायो गरम बोथोराव बिसोरो बेबायदि थान्दा जायफोरा कटन बिदि रोखोमनि जिखौ गान्नाय नुयो आरो गरम गोजां बोथोराव जोङो उलनि जिखौ बांसिन गाननाय नुयो जेरै उलनि सुइटार जाम्पार लंपेन्ट हुदिस बायदि बायदिफोरखौ गानो आरो आइजोफोरा माने आयजोफोरा माने उलनि जि दख दखना बायदि बायदिखौ गानो आरो बेनि मादावनो माने जोंहा गोबां रोखोम रोखोमनि दख'नाफोरबो थायो जोंना जेनेबा इन्दिजों बानायनाय माथानि खुन्दुंजों दानाय बा पलिस्टार बायदि बायदि गोबां रोखोमनि खुन्दुंजों दानाय जि बायदि जाय फोर माने गरम गोजां बोथोराव बेफोरनिखौ बांसिन गाननाय नुयो आरो माने गोजा ओ गोलोम बोथोराव जोङो जायफोरा माइदि होनाय बिथिखौ थान्दा बा गुसु मोननो थाखाय बे बिदि रोखोमनिखौ गानो आरो जोंनिया दानि दिनावथ' बांसिनै जोङो माने। ओ जिन्स लंपेन्ट बायदि बायदिखौबो आइजोफोरखौबो गाननाय नुनो मोनसै नङा होनबा। गोदोनि दिन बायदि दख'नाल' गाननाय जायामोन गोदो माने।
औ।
गथ'फोरा माने गथ' समनिफ्रायनो माने जान्जिनिफ्राय एसे देरस्लों जानानै हिनजावफोरा जान्जिनिफ्राय दख। दख'ना थेबनानै गानोमोन नाथाय दानि दिनावथ' जोङो। ओ बाजाराव मोननाय गस्ला लं गस्ला लं। बेन गथ'फोरनि गोबां रोखोमनि गाननाय जोमनाय हाबपेन फिसा फिस फिस। था बिदि बायदिखौसो गान्नाय नुयो आरो जोंना माने गोबां। जायगा लायै जायगा माने गुबुन गुबुन। आ माबानि गुबुन गुबुन सुबुङा गुबुन गुबुन रोखोमनि। दख'ना ओ दख'ना बा गानग्रा जोमग्राखौ गानो बिदिनो अस। असमिया सुबुंफोरखौ जोङो माने सारि मेखला। आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि सुबुंफोरा गुबुन गुबुन बायदि। माबाया बायदि रोखोमनि गानग्रा जोमग्रा। बो जों गाननाय नुनो मोनो बिदि मादावनो जोंनि मा गेजेराव। आरो जोंना मा जायो गाननाय जोमनाया। जेनेबा रंजानाय आरो दुखुनि सम बायदि बायदियाव माने जोंखो ओ। गुबुन गुबुन रोखोमनि दख'ना गानो जेरै जों हाबायाव जों हिन। हिनजाव गोदानफोरखौ दख'ना थावसि गान्नाय नुनो मोनो आरो अबेबा अबेबा जायगा। एआव माने जोङो। दख'ना खान्थाल मादा जायखौ जों बिदन दख'ना बिदिखौबो गाननाय नुनो मोनो। आरो बैसागुआव जों बर'फोरा बांसिनै माने दख'ना गोमोजों फास। था आरो मा होनो बिदिखौ। ओ ब्लाउस गोजा आरो जों। जोमग्रा साद्रि आर'नाइ साद्रि बिदिखौ लानाय औ नंगौ। बेखौ माने जों गाननाय नुनो मोनो आरो आरो। फोरखौथ'जोङो गामसा आरो बिनि सायाव ओ दख'ना बायदि जों बानायनाय बे वाइस। कट बायदिखौ जों गाननाय नुनो नङा होनबा नों। थां आरो। आरो जेनेबा जोङो बांसिनानो माने। दुखुनि समाव बा माबानि समाव जों गुफुर गाबनि दख'ना। गाननायखौ जों नुनो मोनो आरो नङा होनबा आरो गुबुनफोराथ' जों मालाबा मालाबा धुथिफोरबो गान्नाय नुनो मोनो हौवाफोर खौथ' जों जिन्स लंपेनफोरखौनो बांसिन गनाय नुनो मोनो लंपेनफोरखौनो माने जों बांसिन गाननायखौ नुनो
औ नोंथां।
साव एसे सावरायदो नामा।
औ गाननाय जोमनाय होनोब्लाथ' जोङो गुबुन गुबुन ओ हारिफ्रानो गावबागाव गावबागाव दोहोरोमनि बा गाबागाव गावबागाव दोरोङारि द्रेसखौ गानो। आरो थिग बेबायदिनो नोंथाङा बुंलांनाय बायदियै गोजां बोथोरना आलदा गोलोम बोथोरना आलदा जायो जेरै जों सावरायनो थाङोब्ला बर'फोरना जाहैबाय ओ मुंदांखा जोंनि दोरोङारि ओ गाननाय जोमनायानो जाहैबाय दख'ना आरो गामसा। हौवाफोरना गामसा आरो हिनजावफोरना दख'ना। दख'ना खौ बर' आइजोफोरा गावसिनो नांगौ बायदियै दानानै गानो बिसोरो दस्रानावहाय बिदिनो सायाव सोनारा। जानो हागौ दासो दा समावहाय ओ मेसिनजों बानायो औ ओमफाय समनिबो आंखाल नालाय गाबागाव गाबागाव खामानि मावो बयबो। बिनि थाखायनो बिसोरो गावसोर दायालासे बायनानै गानो। ओमफाय बेबायदिनो बर' बर'फोरनाव मोननै दोहोरोमनि दख'ना दङ मोनसे जाहैबाय अग्रं दख'ना आरो बे मोनसे जाहैबाय ओरैनो ओ नर्माल दख'ना आरो जायखौ जों क'क्राझार ओनसोल बा ओरै सोनाबारि ओनसोल बेयाव गानो। बेनिफ्राय ओरैहाय अदालगुरि थिं बिदिनो ओ अग्रं दख'नाखौ गान्नायखौ नुनो मोनो। जेराव जोङो गोजौआवल' थेबनानै गानो ओमफ्राय बिनि बियो थान्दाबो जायो आरो कमफरटेबोलबो ओमफफ्राय बिनि गेजेरजों जोङो दख'नाफोरखौहाय बर' आइजोफोरा बायदि खुन्दुंजोंनो दायो। जेरै इन्दि एम्फौजोंबो दायो उन ओ उल बे उलजोंबो दायो। जायखौ जों गानबा देहा देहाफ्रावहाय देहा फ्रावहाय बेमार आजारबो जाया होननानै खोनानो मोनो आरो बे इन्दि एम्फौनि जिखौ जोमबा बा ओ माबाबा माबाफोर फिसा फिसौ सिथर जायोबा बेबो खारो होननानै जों खोनानो मोनो। थिग बेबा दिनो बिसोरो गावसिरनि मोजांनि थाखाय एबा गावसिरनि देहाया गोलोम बोथोराव थान्दा जानायनि थाखाय कलस्था बा कटननि जिखौ गानो बर' आइजोफोरा। थिग बेबायदिनो गोलोम बोथोराव गुदुं जि गानो। ओ जेरै जेरै उलनि आ-आरो बेबायदिनो हौवाफ्राबो इन्दि इन्दि सिबो जोमो हौवाफ्रा गोलोम बो गोजां बोथोराव आरो बेबायदिनो हौवाफोरा गामसा गामसा गानो। जायखौ बर' आइजोफ्रानो दानानै होयो आरो थिग बेबायदिनो ओ बर' बर' हौवाफोरनि थाखाय दा आथिखाल समाव वासकट बा आ कट जायखौ दख'ना जों बानायो बेखौ गाननायखौ नुनो मोनो। ओ आरो बेबायदिनो ओ गथ' गथ' जेनेम जोनोमनिफ्राय जाखांनानै जेनेबा बोथोर बोथोर लानानै बोथोर गोलोम बोथोराव सुथि बा थान्दा जिखौ ओ होयो आरो सोरबा सोरबा गाव दखना बा बे गामसाफोरखौ हासिनानै गथ'फोरनो फिनानै होयोबा बेयावनो लायो आरो बेबायदिनो जेब्ला देरो अब्ला बिसोरनो गस्ला सुथि बा बोथोरजों लानानै गुदुं गुसु नायनानैहाय होयो बेबायदिनो गुबुन गुबुन हारिफ्राबो गावसिनि द्रेस खौहाय जेखौ गावसोर मोजां मोनो कम्फर्टेबोल मोनो बेखौ गानो जेरै ओ असमियाफोरना सारि मेख्ला बिसोरखौ गानो आरो आरो आरो बिसोरो बिसोरबो गोलोम बोथोराव गोलोम बोथोरावहाय सुथि माबा जिनि गानो आरो गोलोम बोथोराव कट गुदुं जि गानो। आरो बेबायदिनो बोथोर लायै बोथोर बर' आयजोफ्रा एबा गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्रा ओ बे जिफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो। आरो बेनि बेनि गेजेरजों ओ ब बेनि गेजेरजों जों मिथिनो मोनोदि ए ओ सुबुं माहारिया गोबां ओ गावसिनि नांगौ जानाय एबा गावसिनि सुबिदा बायदि ओ जिफोरखौ बुथुमनानै बा बासि आ बासि बानायनानै बानायनानै लायो आरो
औ औ
गोबां बेबायदिनो जोंनि जि बा ओ गुबुन गुबुन हारिनि जिफोरखौबो बयबो बायनानै गावसिनि गोसो बायदि जेखौ कमफरटेबोल मोनो जेखौ मोजां मोनो बिसोरो बायनानै गानो गोलोम बोथोराव सु दस्रानि बानायनायखौबाबो बिसोरो बाजाराव बायनानै हाथायाव बायनानै गानो आरो गोलोम गोजां बोथोरावबो बिसोरो गुदुं गुदुं जेखौ गोजाङ जासे बिसोरो गावसिनि देहाफोरखौहाय खोबनानै लानो हायो बेनि थाखाय बिसोरो औ बेखौहाय बिसोरो बायनानै गानो बेबायदिनो बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा जोंना सावरायनाय समाबो जोबनानै थांबाय। नोंथांजों सावरायनानै बिराद गोजोननाय मोनबाय बेनि सायाव।
औ औ। जोबनायाव माने बे हौवाफोरनिया बांसिनै माने जों इन्दि सिजों माने माबानाय खौ नुनो मोना आरो गामसा बायदि बानायनायखौ नुनो मोना गोजां बोथोरबाबो हौवाफोरा बे जों जा सादा खुन्दुं बिदिजोंनो बानायनायखौ खौ गाननायखौ जों नुनो मोनो औ बिसो माने बियो माने थान्दा लाखियोबाबो माने हौवाफोराथ' बांसिनै बेखौनो गाननाय नुयो आरो हिनजावफोरनियासो जों इन्दि बायदि बायदिनि माने गोबां
औ
माबाखौ नुयो खिन्थु हौवाफोरनियाव माने सानफ्रामबोनि बाहायनायाव माबानाय जायो नालाय बिनि थाखायनो जोङो हौवाफोरनियाव माने इन्दिजों बानायनाय। गामसा बायदिखौबो जों बांद्राय नुनो मोना खिन्थु जों बर' आइजोफोरा इन्दि इन्दिनि फास्राफोरखौ गोबां माने बाहायो आरो बेखौ माने बेसेन गोसा साबो नालाय बेखौ बबेबा मोनसे ज मोजां जायगाफोराव थाङोब्ला जों बेफोरनि जोमग्राफोरखौ लानाय साद्रिफोर लानायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ नोंथां आथाय बे हौवा फोरनिया जाहैबाय बे खालि जोम जोमनो थाखाय गोजां गोजां बोथोराव जोमनो थाखाय बे जोमग्रा जि थायो आरो बेनो मोनसे औ औ।
नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय दे सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा।
औ दे नोंथां